हेलौ नोंथां औ। खुलुमबाय नोंथां।
गिबियावनो दा जोङो सायख'ना लानाय आयदा बायदियै सावरायनोसै नङा होमबा? जोङो दा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै ओंख्रिफोरनि बागै एसे सावरायनोसै जेरै अनला खारै अनलाजों दाउ बेफोरबायादि अमा बेदर आरो औवा गाजा सबायजों अमा बेफोरबायदि नारजिजों अमा बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ औ जेरै जों सबायजों साम' जायो आरोना नोंथां जेरै सबायजों साम'खौ बोरै सङो बेखौ एसे फोरमायसै आरोना नोंथां।
औ औ।
जेरै जों सबाइखौ हाखर एबा दैमानिफ्राय साम'खौ हाखर एबा दैमानिफ्राय मोननाय जायो बेखौ मोननानै जेनेबा सानथाम सानब्रै जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो ज बिनि मैलाया खारथों होननानै। बिदिनो सानथाम सानब्रै सोमना दोननायनि उनाव बिखौ सायो सायो सायनानै बिखौ दानो दाननानै बेखौ साफा खालामो साफा खालामनानै बिखौ सङो जेरै अनलाजोंबो सङो सबायजोंबो सङो आरोना नोंथां। बिदिनो औ साम'खौ। खौ।
साम'खौ आङो अनलाजों मोनजाफेराखै मोनजानायालाय सबायजों मोनजाबाय‌।
औ औ औ अनलाजोंबो जायो आरोना नोंथां जोंनि जा
औ औ।
बिदिनो संनानै बेखौ माबोरै सङो बेखौ फोरमायनोसै आङो साम'खौ फार्स्टावनो एसे थाव होनानै एवफ्राना लाग्रोनांगौ आरोना। औ थाव संख्रि एरि होनानै गोबाव एवफ्रानबाय एवफ्राननायनि उनाव बेखौ खांनानै दोनबाय खांनानै दोननानै सबाइ सबाइखौ जेरै दैयाव डाइरेक्ट होखायो होखानानै बेखौ खारै संख्रि होनानै बेखौ। एसे गोदौ होबाय गोदौ होनानै सागं साबाय। सागं सानायनि उनाव जिखिनि मस्ला फालौ बिदिनो बायदि बायदि मस्लाफोरखौ होबाय होनानै बेयाव साम'खौ हरबाय हरनानै बिनो। जाबाय आरोना साम'जों। सबाइ औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन जेनेबा नोंसिनिखै माबोरै जायो ओंख्रिखौ।
आङो अनलाजों अनलाजों दाउखौ फोरमायनिसै नङा होमबा
औ औ
ओ गिबियावनो माइरंखौ दैयाव सोमनानै लाग्रोयो सोमना लानायनि उनाव दसे गोबाव सोमना दोननानै माइरङा रुइखांनायनि उनाव जों बेखौ बोख थांनानै लांदां जायगा एबा गोरान सान्दुं नांनाय जायगायाव एसे फोराननानै लायो फोरानना लानायनि उनाव फोरानना लानायनि उनाव जोङो देयो जाहाथे अन गुन्दै जायो आरो बेनि उनाव जोङो गिबियावनो दाउ बेदर एबा माबाफोर बेदर होनो गोनां बा जोङो दाउ बेदरखौ एसे एवफ्रामना लानानै जोङो उम उनाव एवफ्रामना बेदरखौ एवफ्रामना लाग्रोनानै जोङो अनला अनलानि थाखाय आरोबाव दैखौ ओम दैखौ फुदुंनाय जायो आरोना दैखौ फुनानै जो ङो अनलाखौ ओम अनलाखौ फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो ना जेखि जेखि दैआ गुदुं गोदौ जों बेखि बांसिनै अनलाखौ सारना होनाय जायो आरो बेनि उनाव आरोबाव जोङो ओ मा होनो ओम अनलाया गोदौ ओम अनलाया गोदौ औबाय उम थायोब्ला आरो बेनि उनाव जोङो बेदरखौ होनाय जायो आरो बेदर एबा मैगं-थाइगंफोरखौ जिखिनि आलु औवा मेवाइ बेफोरखौ गारनानै होनाय जा आरो बेनि उनाव जोङो जिहेथु बेफोरखौ बेफोरखौ होखांजोबनायनि उनाव फिन खनसेबाव आरो गोदौ बावोना बेयाव बेनि उनावहाय जोङो मस्ला मस्लि जिखिनि जिखिनि नांगौ जेनेबा संख्रि हालदै बेफोरखौ जोङो बानलु बेफोरखौ जोङो देनानै होनाय जायो आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलनि बिदिनो जोंनिखै अनलाजों दाउजों बिदिनो आरो थिग आरो थिग बेबायदिनो नार्जिजोंबो नारजि नार्जिजों अमा बे उम बेखौबो जोङो बिदिनो ओम संनाय जाया जेरै गिबियावनोथ' जोङो ओम गिबियावनो जोङो नार्जि मैगं नांगौब्ला जोङो फाथो मैगं गायग्रो नांगोन नालाय जोङो गिबियावनो फाथो मैग्रं ओम फाथो मैगंखौ गायनानै ओम जेनेबा फोनानै जोङो लाग्रोनांगौ जायो आरो आरो बेनि उनाव जोङो गोरलै गोरलै फाथो बिफांखौ जोङो फाथो मैगं होनना बुंनाय जायो आरो आरो बेनि उनाव आरो बेनि उनाव ओम बिलाइफोरा रायोब्ला ओम बिलाइफोरा ओम बिलाइफोरा रायोबा बेखौ बिलाइखौ खानानै जोङो सान्दुंङाव फोराननाय जायो आरो
औ औ
नारजि बुंनाय जायो आरो ओम बेखौ ओमफ्राय जोङो ओंख्रि सं संनो गोनांबा नारजिखौ जोङो दैयाव दसे सम सोमनानै एबा बिनि गोखाखौ एसे खारहोनानै बेखौ जोङो से उम उनाव बोखा थांनानै सेखन सेखन सुनानै बि ओम बिखौ जोङो ओंख्रि संनाय जायो आरो आरो ओम बेखौ ओम अमा बेदरखौ होयोब्ला जोङो अमा बेदरखौ एसे एवफ्रामना लाबाय बेयाव मस्ला मस्लि होनानै जोङो ओम बेनि उनाव नारजिखौ होनाय जायो आरो बिदिनो मोनो आरो बे बिनि बिदियैनो जायो आरो जायो
औ औ नंगौ नोंथां।
औ। आरो आरो औवा मेवाइखौबो बिदिनो जानाय जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां। बिदिनो बायदि बायदि मैगंखौ बिदिनो जायो आरोना औ औ जेरै जों बर'फोरा बायदि बिदिबायदि मैगं जायो। हाग्रानि मैगं बायदि बायदि जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ।
नोंथाङाबो गुबुन मैगंफोरनि संनाय फोरनि आदबखायाखौ एसे बुंनो हागोन।
औ औ हागोन नोंथां। बिदिनो जों जायो बायदि बायदि मैगं थालिर थालिर बिफांखौबो बिफांनि माने गोरलैखौबो जायो जोङो जेरै थालिर फिथाइखौबो ओंख्रि जायो बिदिनो आरोना नोंथाङा
औ थालिर फिसाइफोरखौबो जायो जेरै ओ
औ औ।
नाफोरखौबो जोङो मैथाजों जानाय जायो आरोना ना। मैथा थाइगिर थाइखाफोरजों बेफोर जों जानाय जायो आरो ‌। आरो बेफोरजों नो जोङो बर'फोरनि बर'फोरनि खुसिया जेनेबा खुसियाखौथ' सबबो जायो जना आं बर'फोरनि जेनेबा मैगं बेफोरनि जानायनि सोमोन्दै खोन्थानोै खुसियानि सम खुसियाखौ माजों जायो मा? जों मा खालामो बेफोरखौ एसे फोरमायनो जेनेबा जोङो खुसियाखौ खुसियाखौ जोङो फुख्रि फुख्रि एबा बिलोफोराव जावनानै एबा खुसियाखौ जोङो जंजों जंजों थुनानै जोङो लायनाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसेनो आरो जोङो बेफोरनो बेफोरनि आलदाय आरो मोनबावनाय जायो जेरै जोङो बिलो बिलो बिलोफोरावबो जोङो आरो बे बेखौ बोरसि सानानै जोङो मोन
औ औ औ नंगौ।
आरो खदालफोरजों जावबाबो मोननाय जायो आरो।
औ औ।
आरो आरो बेखौ लाबोन आरो बेखौ न' जेनेबा फुख्रि एबा बिलोफोरनिफ्राय बोननानै लाबोनानै एबा हमना लाबोनानै जोङो बेखौ न'आव लाबोनानै साननै सानथामसो दैयाव सोमना दोननाय जायो आरो। जेनेबा बिनि खि जेनेबा बिनि बिजानुफोरा एसे दानगारलांनायनि आरोना।
औ औ नोंगौ नोंथां।
आरो बेनि उनाव आरो बेनि उनाव जोङो बै दुमब्रु बिलाइजों बेखौ बिनि बिगुरखौ बोस्रोदनाय जायो आरो जेनेबा खुसियानि खुसियानि बिगुरा बिज्ला नालाय बे थ बिज्लाखौ खारहोनायनि थाखाय आरो। आरो बेखौ गोदाबाय गोदानानै उम गोदानानै जोङो बेखौ उम बेनि गोन उम गोदानानै जोङो बेखौ ओंख्रि संनाय जायो आरो। आरो बेजों लोगोसेनो खुसियाखौ जोङो ओरैबायदि मानिनाय जायोदि बेयाव जोबोर थै थायो होननानै मानिनाय जायो आरो नङा होम
औ औ नंगौ नोंथां।
उम बेयाव उम बेयाव खुसियाखौ उम बै प्रेसार गोनां थै गोनांफोरा जानो हाया आरो बारा उम
औ औ नंगौ नोंथां।
जायो आरो उम बेखौ जाय उम बेखौ उम बे खौ बै थै गैयै मानसिफोरा जानाय जायो आरो एसे दुलबर बेफोरबायदि मानसिफोरा जानाय जायो आरो।
औ औ।
आरो बेजों लोगोसेनो आं आं उम ना उम नाफोरखौबो बेफोरबादिनो उम सब उम बि सबाइ उम उम सबाइ बेनिफ्राय आलु खुमब्रा बेफोरबायदि बायदि रोखोम खोमनि मैगं थाइगंफोरजों जानाय जायो आरो।
औ औ।
आरो उम आरो आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन बर'फोरनि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर नु उम उम गोबां रोखोमनि मैगं-थाइगंफोर दंबावो। जेरै दिंखिया दिंखिया थालिर मै उम दिंखिया थालिमि उम थालिरमैखुन आरो जारि फाद्रिलेवा खिफि बेन्दों बेफोरबायदि रोखोमनि मैगं मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बर' सुबुंफोरखौ जोङो गोबाङैनो जानाय नुयो आरो।
नङा होमबा नोंथां?
बिनो बिदि बायदि लेस्रा दं भिन्दि दं जोगोनार खुमब्रा बिदिनो बायदि बायदि मैगं औ। थास' दं थास'खौथ' जों गोबांखौनो जानो हायो जेरै थास' बिबार
औ औ थास'नियाथ' गोबां औ थासनिया थ गोबां जाजायो जेरै थास थास बिबाराबो जाजायो थास' फेंखायाबो जाजायो थास' जेखौ जोङो आइथिं होनो बेबो जाजायो बे जराबो जाजायो आरो थास बिसुं जायो जाय खिलियो बिथ गियो बि खौबो जों जाजायो आरो थाराखौबो जायो। उम बायदि रोखोमै जोङो थास'खौ उम माने सब सब गासै बाहागोखौनो जोङो थास'खौ जाजायो आरो नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ
बिदिनो बायदि बायदि मैगंखौ जायो आरोना जों औ दे बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ नंगौ जाबाय समाबो बिदिब्ला जों बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा
औ नंगौ नोंथां औ